हेलौ
हेलौ अ अ अ खोनादो दासो खोनादो
औ औ नोंथाङा माबाफोर खामानि दङ ना नोंथाङा बिजि दङ नामा
बिजि नङा दे
अ मा खालामबाय थादों दासान्दै
उम दंथयो ओरैनो आङो जिरायनानै दं दा
औ बोथोरा नोंसोरनिथिं मा
उम बोथोराथ दा दैज्लां बोथोर नालाय दसे अखा हानाय‌ दसे दसेनो सान्दुं दुंनाय अखा हाहां हाहां जाना दों
नोंथोर नोंसोरनिथिंजाय दा गायनाय फुनायनि माबोरैहाय सोलिबाय दङ
उम गायनाय फुनायाथ दा जागायहांबायानो दा खोथिया फोखांबाय खोथिया फोखांनायनि उनाव ओ दै जायोबाथाय दैयाथ‌ दा एसेबां अख अखा हायाखै नालाय दै जा थ वाखै ओम ओमफ्राय दै जायोबाथाय हालेवनानै माइ गाय गायसिगोन
ओरैनो नोंसोर थिं औ जोंनिथिंथ दा फ्राय गायखांबायानो होनजायो जोंनिथिं माने इसे जायगाया गोथौ थ बेनिखायनो थाबैनो दैया जायो आरो बोथोरनिबो जेबो दा ओ बारा माबा गैया नालाय
ओम
गैया बिनिखायनो दै जानाय लोगो लोगोनो जोंनिथिंजाय जाय जिरि हायो बिदिनो ओ गासै गासैबो गायखांफ्रामजोब्बायानो बुंजायो
ओम नोंथाङा ओ नोंथांमोना मा माइ गायदों
ओरैनोथ जोङो दा मासुरि रन्जित बांद्राय हाबो गैया नालाय बेनिखायनो जोङो मासुरि रन्जित आरो मागो बैसागो एबा सावरि बादालि जानायाव जोङो साजों जानो थाखाय ओरैनो माइब्रा एसे गायदों जोसा एसे गायदों बेखिनिखौनो जोङो गायदों गायनाय जादों आरो
माइ हा माब्ला दे बुंनाय
ओरैनो नोंसोरनिथिं जाय मा मा माइ ओ गायनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओम माइथिं जोंनिया मासुरि गायो बांसिनानो माने बिमाया दै खमबाबो दैया खम जायोबा बो ओंखारो मोजाङैनो माइनि फिथाइया जोंनिखिजाय एसां दैनि सुबिदा गै गैया नालाय। दैया एसेमोन आंखाल जायो बिनिखायनो थाब ओंखारनाय आरो दै खमावबो ओंखारनाय माइ गायनाय जायो।
औ औ।
उम बांसिन मासुरि गायदों। आरो इदिनो गुबुन गुबुन माइ गायदों गोदान दा गोदान गोदान माइ ओंखारदो नालाय खम समनि गेजेरावनो खारग्रा। औ बेफोरखौ गायनाय जायो।
औ आरो माया आबादनि अनगायैबो नोंसोरनि हालामावहाय बिदिनो आरोबाव मा मा आबाद मावनाय जायो नों थाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा?
उम ओरैनोलाय जोंनियाव बांसिन जोंनि ओनसोलाव माइनिख्रुइ मैगं थाइगं गायनायाव बांसिन गोसो होयो नालाय। माइनि ओ माइनि माबाया खम जायो नालाय दिहुनथाया जोंनियाव। मैगंखो दा जोंनियाव दा गायनायफोरा लेस्रा काक्रेल काक्रेल खांख्रि खला ओमफ्राय दोङो पटल
औ।
एनिफ्राय भिन्दि।
औ।
एनिफ्राय दोङो बिदिनो गुबुन गुबुन दा गोदान ओ आ-आथिखालनि नेमखान्थिजों गुबुन गुबुन मैगंफोर गायो आरो दै खमाव दै गैयाब बाबो जानाय माने।
औ दै खमावनो दिहुननो हानाय आबादखौ मावनाय जायो आरो
अह अह ओं उम जोंनियाव दैनि आंखाल।
आरो मै नों-नों-नोंथांमोनहा एसेबां बिदि आबाद खा खालामनानै ओ मा मा अबावबाफोर बिदिनो फानहरनाय जायो ना न'आवनो बिदिनो जानाय जायो?
उम फाननायखौ बुंनो थांबाथ' एसां ओ जोंनियाव ओ गुबुन जायगायाव हरनाय जाया। बिदिनो जोंनि जायगा दानि ओन ओनसोलनि बाजार फोरावनो फानो। अ सप्तायारि हाथाय सप स्तारि बाजार जायो बेयावनो लाङो बयबो बेनिफ्राय गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बायनानै लाङो।
औ।
उम।
अब्ला माबोरैहाय नोंसोरनिथिंजाय आबादखौ फोथांनाय जायो एबा ननिनो बिदि हासार बा मुलै दानि दि गोदान गोदान मुगाजों दिहुनजानाय मुलि बेफोरबायदि होनानै जायो ना न'नि हा हासार बेफोरबायदि होनानै दिहुननो। जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो। मानो होनोब्ला दानि मुगायाथ' आगोलनि बायदि बिदि हासारजों दिहुनजानाय मैगं थाइगं बा आबाद जेबो जाला नङा होनब्ला होमबा
उम उम।
गोबां गोदान मुगाजों दिहुनजानाय मुलि हासार बेफोरबादि होनानैसो आबादखौ दिखांनाय जायो दानि मुगायाव जायनि जाहोनाव जोंनि जोंनि मानसिफोरनि देहायावबो गोबां खहा लाबोयो। जिब जुनारनि गासैनि बो। बेनि बगै नों बिथाङा एसे बुंलांदो
बेनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन दि जोंनि जायगायाव आबाद मावनायाव बेफोरखौ बाहाया नङा बाहायोबो। नाथाय जेसेबां हायो एसे बिथां खम बाहायनाय जायो। ओ ओरै जोङो मोसौ खि गोबोरखि हासा हासारफोरखौ बाहायो। मुलि हिसाबै जों। निम बिफांनि बिलाइखौ एम्फौ बुथारग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो। जेसां हायो एसां थेव उम
दिनै आं मोनसे खोथा नोंथांनिथिं नोंथांनिफ्राय मोनसे गोदान खोथा खोनानो मोनदों निम बिलाइखौहाय। माबोरै मुलि हि साबै बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
उम बेखौ ओ एसेबां ओ गोबां बिबांनिथ' बानायनो हाया थेवबाबो जेसेबां हायो इखौ बानायो। गिबियावनो निम बिलाइखौ निम गोखा बिलाइआ निम बिलाइखौ खाबाय खानानै जों देग्लिबाय देग्लिनानै गो खानालाय ओ बि माबा फोरा एम्फौ एनलाफोरा बिखौ माने सहायनो हाया। बिनिखायनो सो देग्लिनानै जोङो दैयाव मिक्स खालामो दैयाव गलायनानै लायो। ओ इ स्प्रे मेसिन थायोना मुलि सारग्रा ओ बेयाव सो थैयो ओ उम दैयाव मिक्स खालामनानै आम। फ्राय मा होनो आं सान आं मोनसे बबावबा फरायनानै मोनदोदि बिदिजोंल' जाया बे निम बिलाइयाव माने साबोन ओ गलायदेरना होनांगो होमबाना माने एम्फौ हौनि मोदोमाव आ बि ओ गोखाया बांसिनै नां नाङो सिथाबो माने आङो मोनदों आरो सिगांङो जोङो साइन्स बिजाबाव फरायना मोनदों माने साबोनाव मोनसे ओ मोनसे केमि केल थायो।
औ
बियो माने जेराव दैया नाङा जेरै थास बिलाइयाव दै नाङा ना दैया थाबाय थाया बिदियाव बो साबोन होनानै माने बे एम्फौफोरनि सानि बिखुुङावबो इदिनो मोनसे ओ थायो आरो जेराव बिये सिथाबनानै थाया नाथाय जोङो बेनि बिलाइनि रोसियाव बे साबोनखौ मिक्स खालामना होयोबा साबोनल' नङा ओइ जि सुग्रा सार्फफोरा सार्फफोरखौबो मिक्स खालामनानै होबा माने बियो बे दै नांनो हायि एम्फौफोरनि बिखुङाव ओ बे गोखाब गोखा दैखौ नांहोनो हायो। बेनिखायनो बिखौ मिक्स होनानै सारोब्ला बांसिन खामानि होयो बे मुलिया। निमनिया उम एम्फौखो माने ओमबाना एम्फौआ थाबसिन खारनो हायो आरो माने मानसिफोरा बुङो। जे ओ यदिनो अर्गेनिक जोङो जेबो केमिकेल बाहायालासेनो रासायनारि बे साद बाहायालासिनो एम्फौफोरखो बुथारनो हाया। नाथाय दोङो एम्फौ फोरा खो बुथारनो हायिबो दों थेवबाबो बिदि खालामबा बांसिन मा ने इफेकटिभसिन जायो आरो आरो यो खामानि होसिनो।
जायखौ जोङो उम जायखौ जोङो जानायावबो खहा जोंनि देहायाव जिहेतु जेबो खहा जाया
खहा जाया उम माने जे सां हायो एसां जोङो मिथिंगायारि बेसादफोरखो बाहायनानैनो बेफोरखौ हो खारनो नागिरदो ओ बिदि रासायना रि मुवा बाहायनायनि थाखायनोथ' जोंनि हाफोरा दा गाज्रि जालांनो हमदों। जोंनि बोथोरा सोलायदो बोथोरा सोलायनानै दा उम
मानसिफोरनि देहा
अ अ देहाफोरखौ खहा खालामदों। मोजां बेसादखौनो मोननो थांला दा। बुंनो थाङोबा उम
अब्ला बुंबावदो आरोबाव बिदिनो सारनानै मा
अ बिदि सारोबा माने ओ एम्फौफोरनिफ्राय बारग'नो हायो। ओइ जाय जोंनि फसलखो गाज्रि खालामो बेफोर एम्फौनिफ्राय रैखा मोननो हायो। बिदि बाहायोब्ला बेल' नोङा गुबुन गुबुन गोबां नो राहाफोर दों जायखौ जोंङो आजावनो हायो जायखो जों राहा लानानै ओ जोंनि आबादखौ बास सायनानै लाखिनो हायो ओ ओ इदिनो ओ गोबोरखि हासारफोरखौ बाहायनो हायो। जेन ओ सिगांथ जोंङो बयनिबो न'खराव मोसौ थायोमोन नालाय। न'नि ओम गोबोरखि हासारखो दोन थुमनानै बेनिफ्राय हासार जानायखो बा हायोमोन दा मोसौफोर फिसिनाया खमायलांदो थेवबाबो जों जों माने जोंहा स्पेसियेलि जोंहानि नखरा बिदि बिदि बाहायो आरो जों माने गासि थिबो हायाबाबो गावबा गावनि खिनिखोनो बासायना खिनो हायोबा रासायनारि मुवा बाहाया लासि थानो हायोबा एसेबाबो जोंदि ओ आबहा खौ बासायनो हायो आरो
औ औ अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय माब्लाबा लोगो मोनलायगोन अब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथनाय जानोसै औ दे।
गोजोन्थों।
औ गोजोनथों नोंथांनिसिमबो नोंथांनिसिम आंङो गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम गोज साबायखर जासि
उम्म उनाव लोगो मोनफिनगोन आसा थाबाय।